हेलौ! नोंथां औ खोनादोंना नोंथां? औ नोंथांनि कल हरनायनि जाहोना?
औ आं नोंथांजों ओ बिगियान जौगानायनि मोजां आरो गाज्रि। गोहोमनि सोमोन्दै फंनैसो खोथा सावरायनो होननानै सानदोंमोन। नोंथाङा आंनो दान्दिसे सम होनो हागोन नों?
औ हागोन नोंथां हागोन।
औ अब्ला जोङो सावरायनोसै नोंथां? ओ जोंनिया आथिखालनि मुगायाव जोङो ओ बिगियानखौ जोङो गोबां जाव जौगानायनि। सायाव जों जौगानाय नुनो मोनदों ओ बिनि गेजेरावनो जोङो बिगियान जौगानायनि। जोहै जोङो फारसे सायदखि मोजां गोहोम खौ जों नुनो मोनदों आरो फारसे साइदखि जोङो ओ खै खैफोदाव गोग्लैनाय एबा जोङो गास ज्रि गोहोमबो नुनो मोन्दों आरोना बेनिनो जोङो गिबियावनो ओ जा बिगियाननि जोहै जोङो मुलाम्फा मोननाय बेनि सोमोन्दै जोङो सावरायग्रोनोसै। आं नोंथांनो एसे फोरमायग्रोनि सै जेरै जोङो बिगियाननि मोजां ओ जोङो दिनैनि समाव गोबां मोजां फिथाइफोर मोननो हादों जेरै जोङो गोदोनि समाव दाबसे जायगानिफ्राय जोङो गुबुन दाबसे जायगायाव जुदि हान्थिनो गोनां जायोमोनब्ला जोङो आथिं जों ओ गोबां ओ खस्थ'यैसो आरो गोबां समनि गेजेराव जोङो गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय दाबसे जायगासिम थांनो हायो ओ मोनहैयोमोन नाथाय आथिखालनि समाव जोङो गारि मथर खारनायनि जोहैनो उम गारि मथर ओंखारनायनि जो है जोङो दिनै दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनायाव जोङो गोबां गोरलै आरो गोबां खम समनि गेजेरावनो थांनो हानाय जानानै फैबाय आरो बिनि अनगायैबो जोंनो ओ जोङो अख्रां सायाव बिरनाय बिरखं आरो गोबां मिसाइल ओ बेफोरबायदिनो ओ सेटेलाइट गोबां बायदि अ नख्रङावबो जोङो हें गारहरनो हाबाय जायनि जाउनाव जोङो ओ बोथोरनि बाथ्राफोरबो जोङो मिनथि नो मोननाय जानानै फैदों आरो दिनै ओ जे दिनैनि समाव ओ अखा हागोन एबा जोंनिया दिनैनि समाव बेसेबां सान्दुंनि ओ टेम्प्रेसारा बेसेबां थांगोन बेफोरबायदि गोबां बाथ्राखौ जोङो दिनैनि समाव मिथिनो हानाय जानानै फैदों लोगोसेनो जोङो गोदोनि समाव गोजानाव थानाय सासे सुबुंजों जुदि ओ गोसोनि खो थाखौ फोरमायनो एबा सावरायनो सानोमोनब्ला जोङो बिथांनो लाइजाम सो लिरनो गोनां जायोमोन नाथाय आथिखालनि समाव जोङो इन्टारनेट आरो मबाइलनि जुगाव जोङो दिनै ओ बिथांनो मोनसे कल हरनायनि गेजेरावनो जोङो बिथांजों दान्दिसे समनि गेजेराव बिथांजों गोसोनि खोथाखौ फोरमायलायनो हानाय जानानै फैदों आरो बिनि अनगायैबो बिनि अनगायैबो जोङो देहा फाहामथाय होनायाव एबा सावस्रि ओ संरै रैखा होनायावबो जोङो गोबां जौगानाय खौ नुनो मोनदों जेरै गोदोनि समाव जोङो ओ जा मोदोमनि सायाव जानाय लोमजानाय साजानायफोरखौबो जोङो गोरलैयैनो फाहामनो हायोमोन नाथाय जा उदै सिङाव जानाय बेराम एबा बिखानि गाराय आरो पाथर ओ गोदोर गोदोर बेरामफोरखौ जोङो नुनो मो निनि जाहोनाव जोङो फाहामथाय होनो हायामोन जायनि जाहोनाव गोबां मानसिया जिउखौ खोमानो गोनां जायोमोन आरो ओ नाथाय आथि खालनि बिगियान जौगानायनि ओ जोङो समाव आरो ओ बिगियाननि जोहै जोङो गोबां नुगेदेर आरो नु गोजान दाजिम आरो एक्स्रे मेसिनफोर जोङो दिनैनि समाव दिहुननो हानानै दोङो ओ बिखा सिङाव जानाय जा अन्थाइ आरो बिखा नि गाराय एबा आथिं आखाइफोराव ओ जखम जानाय एबा बायनायखौबो जोङो दिनै फा-फाहामथाय होनो हानाय जानानै फैदों आरो बेनि अनगायैबो जोङो गोबां ओ मा मुलाम्फाखौ जोङो दिनैनि समाव नुनो मोनबावदों जेरै जोङो ओ जोङो दाख्लै बावैसो थांनाय ओ समाव जोङो ओ नासाया जोंनिया नासाया जोङो अख्रां सायाव जोङो थांनानै हाथर ओ ओ अखाफोरसिम बिथांमोना साक्सेसफुल ओ गिदिंनानै एबा दावगिदिंनानै जोङो फैफिननो हानाय दिनैनि समाव जो जोङो जानायखौ नुनो मोन्दों आरो लोगोसेनो जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव जोङो नांनाय जेरै न'खराव बाहायफ्लेबाय थानाय खामानिफोरावबो जोङो जोबोर हेफाजाब मोननो हादों जेरै जोङो दै बोखांनाय एबा न'खर नरनि दंखल नारबाय थानायनि सोलायै जोङो मटरजों दै बोखांनानै जोङो खामानिफोरखौ गोरलै जानायखौ नुनो मोनदों आरो लोगोसेनो जि सुनाय जोङो वासिं मेसिनबो जोङो दिहुननानै दिनैनि समाव खामानिया एसे गोरलै जानानै फैदों आरो लोगोसेनो जोंनिया आबाद मावनायाव बेयावबो जोंखौ गोबां बिगियाना हेफाजाब होदों आरो जेरै जोङो गोदोनि समाव मोसौजों जोङो हाल एव एवोमोन नाथाय दिनैनि समाव जोङो ट्रेक्टरजों हालेवनानै गोबां बिगा हा जेरै गोदोनि समाव बिगासे हाखौ जोङो मोसौजों साननै एबा सानथामनि गेजेराव जोङो हालेवखांनो हायोमोन नाथाय दिनैनि समाव जोङो बिगासे हाखौ ब्रैजि मिनिट एबा नैजि मिनिटनि गेजेरावनो जोङो हालेवखांनो हानाय जानानै फैदों लोगोसे बिदिनो जोङो माइ आबाद मावो मावनानै जोङो जाग्रा मानसि नालाय बेनिखायनो जों माइ आबादखौ जोङो आथिखालाव ट्रेक्टरजोंनो गायनाय ट्रेक्टरजोंनो हानाय आरो ट्रेक्टरजोंनो आरान होनाय जोङो नुनो मोनदों आरो मोननाय एबा होनो हानाय जानानै फैदों आरो। बिनि अनगायैबो जोङो बिगियाननि जोहै जोङो गोबां मुलाम्फानि सोलायो जोङो फारसेथिं गोबां खहाबो जोङो नुनो मोनदों जेरै गारि मथर जोङो दिहुननानै जोङो गारि मथरनिफ्राय जोङो जा ओंखारनाय गाज्रि उखुन्दै बेयो जोंनि बारहावाखौ गेब्रें होदों बिनि अनगायैबो जोङो सानफ्रोमबोनि जिउआव बाहायनाय मुवाफोर बानायग्रा दारिमिनफोर जेरै कलकारखानाफोर कलकारखानाफोरनिफ्राय ओंखारनाय जा गाज्रि उखुन्दै आरो गाज्रि दैया जोंनि बारा आबहावाजों लोगोसे जोंनि ओ दैमा दैसाफोरखौबो गुबुंले खालामदों जायनि जाउनाव जोंनि सुबुंफोरा बेमार आजारजों दिनै जुरिनो गोनां आरो थैनो गोनां जानानै फैदों आरोना। बेनि अनगायैबो बुंनो थाङोब्ला जोंनि मिथिंगायावबो जोंनि मिथिंगानि सायावबो जोंनिया बिगियाना गोबां खहाखौ लाबोदों जेरै इन्टारनेट एबा टावारफोर जोंनि गामि ओनसोलाव जोङो गोबां गायसननाय एबा गायस फैबाय जेरै जायनि जाउनाव जोंनि इन्टारनेटनि बिबाङा बांनाय आरो दंफां लाइफांखौ दानफायनायनि जाउनाव दिनै जोंनि जा फिसा फिसा एम्फौ एनलाजों लोगोसे जोंनिया दाउसिन दाउलानियावबो जोङो गोबां रेडियेसन जानाय गोहोमखौ जोङो नुनो मोनदों जायनि जाउनाव दावउसिन दाउलाया थैलांनायजों लोगोसे बिसोरो बिरलांनानै गुबुन जायगासिम थांनो हमबाय जायनि जाउनाव जोङो गोबां खैफोदाव गोग्लैदों जेरै जोङो मिथिंगायाव जोङो बे मिथिंगायाव सासेया गुबुन सासेनि सायावसो सोनारनानै जोङो थांना थायो बेनिखायनो जोङो दाउसिन दाउलाखौबो नांगौ जायो आरोना बिनिखायनो जों दिनै खैफोदाव गोग्लैनो गोनां जादों नोंथाङा बिगियान जौगानायनि सायाव सोमोन्दै नोंथाङा मिथिनाय फंनैसो बाथ्राखौ आंनो फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां हागोन। बिगियान जौगानायनि फारसे एबा बिगियाननि माखासे गाज्रि फारसे बुङोब्ला आंनि नुनायाव नोंथाङा आं बिगियाननि माखासे गाज्रिफोर बुङोब्ला जेरै नोंथाङा बुंलांदों ओ माखासे कल कारखाना बेनिफ्राय बायदि बायदि फेक्ट'रिफोरनिफ्राय ओंखारनाय माखासे उखुन्दै जाय उखुन्दैया जोंनि ओ मिथिंगानि माखासे बारहावाखौहाय गुबुंले खालाम मो जायनोखि गेबेंखानाय माखासे ओ बारहावाफोरखौ गुबुंले खालामनानै जोंनि ओ जिउरा जोंनि जिउ बा जोंनि माखासे हां लानायाव मा जोंनि हां लानायावहाय ओ ओ लाख'हायै मोनसे ओ मोनामनाय बा जोंनि सिंनि जायनि देहानि माखासे पार्टसफोरखौ माखासे ओ जिरादफोरखौहाय ओ खथि खालामनायखौ जोंहा नुनो मोनो बिनि अनगायै जोंहा ओ बिगियाननि मददजों बा बिगियाननि माखासे ओ मोजां हाबाफोर होनना बुङोब्ला जोंहा नों थाङा बुंलांखाबायानो ओ जायनाखि जोंहा दैज्लां बोथोराव माखासे ओ बाहाय नाय जेरै- हालेवनाय ट्रेक्टर ओ ट्रेक्टरजों माखासे मारा होनाय ट्रेक्टरजों जोंहा माइ गायनाय बायदि बायदिखौ जोंहा बिगियाननि मददजों थाबैनो मोननो हायो आरो जायनाखि मबेल जायनाखि गारि मथर ओ नोंथाङा बुंलांखादों जे गोदो गोदाय ओ जोंहा गोबां गोजान लामासि सिम बा गोजान गोजान जायगायाव थांनो थाखाय जोंहा ओ ओ गो-गोबां खस्थ'यै जोंहा थाबायनो गोनां जायोमोन गोबां खस्थ'यै जोंहा साइकेल सालायना थांनो गोनां जायोमोन दा बिगियाननि मददजों जोंहा गोबां गारि मथर जेरै- मटर साइकेल बायदि बायदि जोंहा गारि मथर बानायनानै बा इ-रिक्सा बानायनानैहाय जोंहा मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन गुबुन मोनसे जायगासिम हान्थिनाया गोरलै जानायखौ जोंहा नुनो मोनदों आरो बेनि अनगायै जोंहा ओ ओ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जायनाखि जोंहा मबेल ओ टेलिफन बायदि बायदिजों जोंहा मोनसे गोजान जायगानिफ्राय मोनसे गोजान जायगासिम ओ खबर लानो बा लायरायनो थाखाय जोंहा ओ थाबैनो ओ से से मिनिटनि गेजेरावनो जोंहा ओ नांगौखिनि ना लायरायनो गोनां ओ खोथाफोरखौ लायरायनाय खौ जोंहा नुनो मोननाय जायो गोदो गोदाय जोंहा ओ बिगियान नि मदद मोनैयाव बा बिगियाननि फारसे ओ सेबखांनो रोङैयाव जोंहा ओ पस्ट अफिस नि गोनांथि जायोमोन जायनाखि लाइजाम लिरनानै जोंहा मोनसे पस्ट अफिसनिफ्राय गुबुन मोनसे पस्ट अफिससिम दैथायहरनाय जायोमोन। बिगियान गैयियाव दा बिगियाननि माखासे मोजां हाबाफोर होनना बुङोब्ला बैफोरखौनो होननानै आं सानो आरोखि नोंथां दा नोंथाङा बिगियाननि सोमोन्दै फंनैसो ओ आंनो मिथिहोनो हाबावगोन ना नोंथां?
बिगियाननि जोहै जों बयनिख्रुइबो ओ गोबांसिन जोङो गाज्रि खौ नुनो मोनदों होननानै बुङोब्ला जोंनिया ओ जा मबाइल फन मबाइल फननि जोहै जोङो आथिखालाव जोङो उन्दै उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जोङो दिनै गोबां गाज्रि लामाजों थांनायखौ जों नुनो मोनदों जेरै- ओ खाय जोङो मबाइलखौ दिहुनदोंमोन ओ जोंनि मोजां खामानिनि थाखाय नाथाय जोंनि उन्दै उन्दै खुदियाफोरा बेफोरखौ भिडिअ' गेम गेलेनाय एबा ओ गुबुन ओ गाज्रि सोलोंथाइ लानाय एबा गाज्रि भिडिअ नायनाय बेफोरबायदि गाज ज्रि खामानियावसो जोङो बा-बाहायनायखौ नुनो मोन्दों। जायनि जाहोनाव जोंनि हादोरा हादोरा जौगानायाव एसे ओ बेले बेजे एबा गोब्राब जानानै फैदों ओ बेफोरखौ ओ होबथानायनि ओ राहाफोरानो जादों जोंनिया होबथानायनि लाहा राहा जोङो लानांगौ ओ अब्लासो जोंनि हादोरा ओ दावगागोन बे बेफोरखौ होबथानायनि जाहोन ओ राहायानो जादों जेरै- बिमा बिफाया गथ'फोरखौ बांद्राय मबाइल बाहायनायनिफ्राय जोङो गोजानाव लाखिनांगोन आरो लोगोसेनो ओ बिसोर खौ गाज्रि भिडिअ' एबा गाज्रि ओ भिडिअ' गेम गेलेनायनि सोलायै बिथां ओ मोन खौ मोजां ओ सोलोंथाइ गोनां भिडिय'फोरखौ दिन्थिनायजों लोगोसे सोलोंथाइ ओ खान्थियावसो मबाइलखौ बाहायनांगौ होननानै आं सानो आरो।
औ आदसा नोंथां जोंहा औ नोंथां समाबो जाबाय माब्लाबा रायलायफिननोसै। औ औ गोजोन्थों नोंथां